खुलुमबाय
खुलुमबाय
दा मा खालामनानै दं?
दा नै ओंखाम जानानै ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो।
जिरनानै आदसा आदसा
नोंहालाय?
आंनाबो नै दासो टाउनाव थांनायमोन। न'आव सफैबाय
ए मा लायखो टाउनावलाय?
टाउनाव लेखानि खामानि मावनो थांदोंमोन आं।
ए जाखांबाय?
जाथ'वाखिनो।
ए संथ'वाखै नामा?
संनायालाय संबाय दां आं दासो सफैदों ना न'आव
ए
सोंनाय जायाखै।
उम
ओमफ्राय दा नोंथाङा ओरैनो
मावनायथ' आं दा जेबो मावथ'वाखै।
ओमफ्राय फाल फालां हा हा
जेबो मावथ'नाय जाया